हेलौ
हेलौ मा खालामदों।
आङो दायो नै जिरायनानै दङ।
ए मोनानि ओंखाम ओंख्रि सङाखै नामा।
संथ'वाखै संनायालाय।
ओंख्रि संगोन।
ओंख्रियानोथ' ओंख्रिया दायो। ओ स संथ'वाखै संनाया संनांगौसो।
मेगंफोर रेडि जाथ'वाखै नामा।
मैगंफ्राथ' रेडि दंखाजोबो दंनायालाय।
ए
ओमफ्राय दायो संनांगौ आरो।
अ दैज्लां बोथोरनि माइ गायनाय।
औ जानाया जादों।।
ए गायगासिनो नामा दा नोंस्रा।
औ
गायगासिनो।
अखा हादों ना सानदुं दुंदों दालाय।
सा बोथोरा बिदिनोसै जखानि जानानै होदों माने। ओमफायो र' आं नोंनाव मोनसे सोंनो। दाख्लैथ' जेनेबा आमसुवानि बोथोरा थांबाय। थांनाया बे आमथिसुवा बोथोरावहाय मा मा फिथाइ सामथाइ जानानै बे आमसुवा दिनखौ नोङो जेनेबा नोंस्रा न'खरावहाय बिदाय खालामखो?
ओरैनोथ' जों बेलेग जेबो जानाय जायाखै खान्थाल फिथाइ थाइजौ फिथाइ न'आवनो थानायफोर फिथाइ आनारस फिथाइ बेफोरखौनो जानानै बिदाय हरबाय।
होनबा बेफोरखौ न आवनो मोनखाजोबो नामा?
नो मोनजोबनाय फिथाइफोर औ।
अ
अ
आं जेनेबा बेलेगनिफ्राय बायना लाबोआसै आरोना।
बेलेगनिफ्राय बायनानै जेबो जानाय नो थाइजौ खान्थाल दैज्लाङाव मोननाय ओमफ्राय बेखौनो जाबाय।
ए
होनबा दे।
ओमफ्राय दामानि न'आव मा मा मावगासिनो?
न'आवहाय
उम
दायो बे एसे एनै खेथि मावनानै दंथ'यो दंनायालाय बेफोरो जोबखांबा इदिनो एसे एनै माखासे जि दानाय मा दानाय एफोरखो जुरिफिननोसै। र' ओमफ्रायो बिनानावा जिफोर दानो रोङो ना रोङा?
आंथ' जिफोर दानो रोंलायलाङा बारा। बेफोरो दानोनो मोननाय जायाखैना जों उन्दैनिफ्रायनो। खायनो इदिखौ आं बारा रोंनाय जाथ'वाखै आरो दा रोंथ'आ।
अ' होनबा एफोरखो हाय सोलोंनो गोसो दंना गैया?
थ' गोसो दंमोन ओमफ्राय
उम
समानो जाला बेखौ सोलोंनो।
अ' उम उम
दानिया बांसिन हि दानानै थालाना बांसिन ओंखायनो जोंबो बेफोरखौ बारा नु नायबो जाला ओंखायनो रोङालासिनो रैनो थाबाय जोङो। नङाबा मालायफोर नुबा रोंलां गौमोन।
बिदिबा हमनानै ला बै सिगांनि मानसिफोराल' जेनेबा जिफोरखौ दानानै ओ बिसोरो जेनेब बा रावबो दानि उननि समनिया सोलोङाबा बै सिगांनिफ्रा लासै नो खमाय लांङोबा फारसे बर'नि जि दाग्राफ्रानो खमायलांसिगोन नामा बिदिबा?
माबायाव मबाइलाव फन सोलों नां गौमोन आरो सोलों नायालाय गोसोमोन ओमफाय सिगां समाव जोङो। एसे फरायनायाव थानाय जादोंना बेवहा एसे बेस्थ' बेस्थ' जानानै थानाय जादों आरो जों फरायनाय फोरनि थाखायनो ओमफाय दा बेफोरावहाय समखौनो थोआ थोआ दि मोनबाय आरो जोङो।
अ दे। हायोबा बिदिनो उनफ्राव फ्रि टायम मोनोबा एफोरखौबो सोलोंनानै लानांगौ।
सोलोंगोन सोलोंनायालाय लासैनो सोलोंलांजोबगोन।
उम गासिबो जों बर'निनो फिसा जाहैबाय ना लाय रोंखा राखा बेफोरखौबो सोलोंनानै लानांगौ।
औ। सोलोंनांगौ बेखौथ' बयबो मिथिगौ गासिबो खामानिखौनो सोलोंनानै ला नांगौ होननायखौथ'
उम ‌।
आमफ्राय ओरैनो नोंस्रा दा न'आवहाय जेनेबा न'आवहाय आरो फोथारनि खामानिखौ दोननानै न'आव खामानि मा मा दङ मा मा खामानि जायो?
दाथ' खामानिया न'आवथ' एसेबां गैया। गैनाया गैया जानायनि खामानिया नो होनजायो दा फोथारनि अनगायै। बे ओरैनो एसे एनै अमाफोर माफोर एसे एनै मोसौफोर एफोरखोनो नायनानै उम एफोरनो आरो उम। बेफोरनो थुइन्टि सेभेन।
आमफ्राय माइ गायखांनानै फोथारनि खामानि जोबबा अबबाफोर दावबायहैनायनि माबाफोर प्लेनिं दं नामा?
दावबायहैनायखौथ' दायो जों बुंथ'नो हाला। समा सौफैगोर थोंसै बे माखासे खेथिफ्रा जोबस्रांग्रोथोंसै।
ओ अबावबा मोनसे मोन मोजां जायगायाव दावबायनोबा गोबावनिफ्रायनो प्लेनिं खालामनानै था खा नांखागौ जायो नालाय ओंखायनो सोंनाय जाबाय आरो।
नाजानोसै हायोबाथ' थांनांगौमोन।
ओं बेरायनांगौ गोसोफ्रा मोजां मोनो। नुफेरै जायगायाव थांनांगौ।
औ।
ओमफ्राय
आंहाथ' आंबो बिदिनो दामानि जेबो बिदि साननाय जाथ'आखै एसे उनावहाय मा जायो मा गथ'फोरनि स्कुल दं बेफोर बन द'' मोनबा थांगोन।
अ
ओमफ्रायो नों बिनानावालाय मोसानो रोङो ना रोङा?
मोसानाय आथ' रोङो एसे एनैखौ रोङो बांद्राय बे रोंद्राया एसे एनैखौलाय रोङो आरो
हो
बैसागु मोसायो
अ
मालाबा बर'नि इदिनो औ बेफोरखौ रोंसाबो रोंद्रायिबो नङा। बांद्राय
टां उम बागुरुम्बाफोरखो मोसानो हायो ना हाया?
हायो हानाया एसे हायो। बारा हाद्रायाबो ओरैनो जोङो
ह माने
आं ट्रेनिं लानाय जायाखै‌ आरो ना ओमफाय जा खिनि ओ ओरैनो एसे एनै सोलोंदों बेखौनो हायो आरो
गासिखौबो इदिनो नाजानाय थानांगौ। ओ ओमफ्रायो नोंसिनिथिं
आ यो
बैसागुआवहाय माबायदि ओ माने सोलियो बैसागुआवहाय नाइन
बैसागुआव सोलिनाय माने
बैसागु जेनेबा ओरै ओ मोसानाय मानाय गामियाव माबायदि सोलियो
गामियावथ' बिदिनो जोंनिया न' न' हाबनानै मोसायो जमा जमा मोसायो। बिदिनो गामिफ्राव फांसन खुङो।
अ
बे यो
मोजाङानो बिदिबा
ओ
दिनो थाबासो बर'नि हारिमुवा थाबाय थागोन नालाय बेफोरखौबो लाखिनांगौ औ
औ
अ दङो आंहा
मामि दोनथ'नोसै खोमा ना होमबा?
द दे दे गोजोन्थों।
नों मानोब